खोनादों दा मा खालामगासिनो नोंथाङा?
औ नोंथाङा बुंफिन्नो हागोन नामा?
अ मा खालामगासिनो दायो नोंथाङा?
ओ बिदिनो आङो दा बिदिनो बेलासिनि ओंखाम जाखांनानै जे दुगैखांना बिदिनो जिरायनानै दं नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दं?
अ नोंथां आंबो नै जिरायना दं।
औ ओंखाम बेलासिनि ओंखाम बेलासिनि जाबाय नामा नोंथां? औ मा ओंख्रिमोन नोंथां?
नोंथांखौ आं कल खालामनायनि जाहोनानो जादों नोंथां। खोनादोंना? ओ मोनसे टपिकनि मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो नोंथांखौ कल खालामनाय जादों जोंनि दंफां लाइफांनिफ्राय जोङो मा मा खालामनो हायो मा मा बानायनो हायो बिनि सायाव जोङो सावलरायनो नोंथांखौ कल खालामनाय जादों आङो।
औ
दा आंनो जागायजेन्नोसै नोंथां। खोनादोंना औ नंगौ दंफां ओ दंफां होनोब्ला जों दंफांनिफ्राय माने न'आव बाहायग्रा गोबां माने जिनिसफोर आरो न' बांफोरखौ जोङो लुनाय जायो। जेरै दंफांखौ हानानै बिदिनो बाथाम बानायनानै था बानायनानै जोङो बिदिनो गोबां न'नि लाइ लथर बिदि जिनिसफोरखौ जों बाहायनाय जायो बिदिनो दंफांखौ खौ बाटाम हानानै बिदिनो न' लुनाय जायो। बिदिनो न'नि गोजौआव बिदिनो पस् प्लेट बा गलाबान केमस् बिदिनो बार्लिं होनानै आरो बिनि सायाव थिं होनानै माने न'खौ लुनाय जायो। आरो बिनि अनगायैबो आरो बिनि अनगायैबो जोङो खिरखि सकाठ दर्जा सखाठ आरो खिरखिफोरखौबो जोङो माने तकथाजों आरो खारखि बाटामजों बानायनाय जायो। आरो बेनि अनगायैबो बिदिनो दंफांजोंनो आरो दरजा सखाठखौबो बिदि दंफां बादामजोंनो जोङो बानायनो हायो‌। बिदिनो रेन्दा होनानै बिदिनो बायदिसिना मेसिन बाहायनानै बिदिनो दर्जाखौबो जोङो मा माने दंफांजोंनो माने बानायनो हायो दा बे दंफांखौ जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मोननो हायो। दा गिदिर गिदिर जानाय दंफांफोरखौ बिदि हानानै बिदि जोङो न'आव बाहायनो हायो आरो नोंथां। खोनादोंना? आरो बेनि अनगायैबो जोङो आरो बेनि अनगायैबो जोङो दंफांजोंनो बिदिनो सियार फोरखौ बानायनो हायो आरो बिदिनो बेन्स
आरो बिदिनो देक्स बिदिनो मा होनो दंफांजोंनो दायो एसे आं बुंखांनाय सियार देस्क बेन्स बेफोरखौ बानायनो हायो आरो नोंथां
औ
दा बेनि अनगायैबो जोङो दंफां गोबां बेसादफोर बानायनो हायो जेरै आलमारि बिदिनो आलना
माने नोंथांना एसे दावराव फैदों नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां दा दंफांजोंनो माने गोबां बेसादफोरखौ बानायनो हायो बिदिनो
औ
दंफांजोंनो जोङो न'फोरखौथ' बानायनो हाखायो खोनादों दा?
औ खोनादों नोंथां
बेनि अनगायैबो जोङो बिदिनो औवाफोरजों जोङो गोबां बेसादफोर बानायनो हायो। औवायाबो दंफाङानो
औ
आरो औवाजों बिदिनो औवाजोंबो जोङो गोदो गोदाय न' लुनायखौ जों नुबोनो मोन्दों। बिदिनो औवा खुन्था गायनानै बिदिनो भेरान मानला खानै बिदिनो थोरिनि न' बा थिं खाद्रबनाय बा तिरपालनि न' बेफोरखौ जोङो औवा जों बानायनायखौनो नुनो मोन्दों आरो नोंथां।
औ
आरो बेनि अनगायैबो जोङो सानफ्रोमबो बाहायनाय जिनिस जायफोरखौ जोङो होनो बे बिदिनो माइ जावग्रा दाला बा संग्राय बिदिनो सान्द्रिगाव सान्द्रि बिदिनो ओ खबाय बेफोरखौ मान होने औवारजोंनो हेबनाय जायो आरो नोंथां। आरो बेनि अनगायैबो जोङो जिहेथु जोंनि बारिफोरखौ जोङो बेरा दुमनाय जायो। दा बेराखौबो जोङो औवाखौनो दाननानै माने औवाखौनो दानस'नानै खिलि खुन्थि फारनानै दोनानै आरो औवाखौनो दानखावनानै माने हेबनानै माने बिदि बेराफोरखौ बानायनाय जायो आरो जाय बेरा बानायनायनि गेजेरजों माने मोसौ माइ गुबुन माने गिबि खहा खालामनो हाग्रा आबादफोरखौ फोरखौ माने होबथानाय जायो आरो नोंथां आरो बेनि अनगायैबो बिदिनो जिहेथु सियार बिदिनो टेबोल बेफोरखौ जोङो बानायो दा बेफोर सियार टेबोलफोरा जोबोर मोजां। दा बेफोराव जों जिरायोब्ला माने जोंफोरा माने बेनिफ्राय माने बेराम सोमजिया आरो बे दंफांजों बानायनाय सियार टेबोल बेफोराव जयोब्ला जिरायोब्ला‌। दा दिनैनि मुगायाव गोदान मुगायाव बिदिनो प्लास्टिकनि सियार बेफोरबायदियाव जिरायनायनि थाखाय माने माखासे बेरामफोरा सोमजिदों खोमा होननानै गोबां माने बि बिगियानगिरिफोरा माने बा साइन्सटिकफोरा माने बुङो आरो नोंथां। दा बेनिखायनो जोङो हागौमानि दंफांनिनो बिदिनो सियार बानायनानै जुदि नों जों न'आव बाहायोब्ला जिहेथु जों सानफ्रोमबो खौनो बाहायनो गोनां जायो बेयावनो जिरायनो गोनां जायो। दा जोङो बेनिनो आरो माने पालेंफोरखौबो जोङो माने बे दंफांनि बाताम टक्थाफोरजोंनो माने बानायनो हायो आरो नोंथां।
औ।
दा नोंथाङाबो एसे बुंना होदो दे दंफांजों मा मा बानायनाय जायो?
नोंथाङा जे बाथ्राफोर बुंबाय बे नोंगौ आरो सैथो जे दंफांनि बागै नोंथाङानो बिदिनो गोबां बाथ्राफोर आंनो बिदिनो मिथिहोबाय आरो जे आंबो बिदिनो नोंनि एसेब्लाबो जे आं बि बुंनो जे बुंनो आंबो आं बुंनो सानबाय आरो जे दंफां होनोब्लासो जों बयबो बुहुमाव थानाय सुबुङानो मिथिखायो। दंफाङानो मानसिनि बिदिनो सेथि होनजायो मानो होनोब्ला मानसिया दं दंफांनिफ्रायनो बिदिनो अक्सिजेन गेसखौ मोनो। अब्लाबो बे बिदिनो न'आवबो बिदिनो नांगौ जानायखाय मानसिया दानफायनो गोनां जायो। मानो होनोब्ला जे मानसिया थानो थाखाय न' बिदिनो पेन्सिं बा टाम एबा न' बिदिनो उखुमाव होनाय थिं दोनो थाखाय बै टक्टाखौ नांगौ जायोना नोंथां बेनिखायनो टक्टा एबा बाटामखौ होनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ।
आरो उवा बे उवा खौ बिदिनो मोनसे दंफाङावनो नोंथाङा बुंलांखाबाय। मोनसे दंफां महरैनो बिबो बिदिनो बुंजायो। बे औवाजोंबो गोबां बिदिनो जेरै बिदिनो हाबा मावजायो जेरै न'आव बिदिनो न'नि जुनाद फिसिब्ला एबा अमाफोर फिसिब्ला बिदिनो बिनि थाग्रा गन्द्रा
बेखौ बिनिनो बेरा लुनानै एबा बेरा दिननानै बेखौ लु बिदै लुनानै होनाय जायो आरो न'फोराव बि बिदिनो जेवरा जेवराखौ बिदिनो नोंथाङानो बुंलांखाबाय। आरो बे फुल फुलफोरखौबो बिदिनो न'आव फजायनानै दोननो थाखै जेवरा दुंनानै दोनो आरो खायफा जेवरानि सायाव हा बिदिनो होनानै गुल खामनानै बिगियाव गायो आरो। बिदिनो गोबां रोखोमनि जेरै लाव बिसांफोरावबो बिदिनो औवाखौ होयो मानो होनोब्ला होयो जेरै लावफोरा बिदिनो गोजौआव मान बायो बिनि थाखाय औवाफोर खौ हुंनाय जायो आरो बिदिनो टकटा बे टकटाखौथ' बिदिनो आगोल आबौ, आबैनिफ्रायनो बिदिनो सोलिबोखानायखा। बिदिनो आबौ आबैनिफ्रायनो सोलिबोनाय जों गैयो हमायनिफ्रायनो। आरो दासिमहालागै बिदिनो सोलों अब्लाबो दासिमहालागै बिदिनो गोबां सोलोंब्लाबो दानि जुगाव एफा बिदिनो सोलिनायखौ जों बारा नुनो मोनला मानो होनोब्ला दानि जुगाव। बिदिनो लहानि बिदिनो मोनसे। बिदिनो थिं दोनाय थायबाया आगाय आरो आगोलनि दिनाव बिदिनो। गैयामोन होनजायो मानो होनोब्ला। दानि जुगाव निउ जेनेरेसनाव गोबां बिदिनो लहाफोरनि। बिदिनो ओंखारबाय बिनि थाखायनो जे लहा लहाजों ओंखारबाय आरो ना नोंथां ओमफ्राय। बिफांफोरखौबो बिदिनो। गिदिर, गिदिरखौ नोंथाङा बुंलांखाबाय गिदिर गिदिरखौ हाख्लायनानै। बिदिनो गुबुनफोरनावबो जे सेल एबा फानहरनायखौ फानहरो। आरो बिदिनो। हाजो ओनसोलावबो बिदिनो हानायनो बिदिनो गाहायथिं लाबोनानै एबा। मालिक सासेनो बिदिनो है थांनानै आरो बिदिनो। बायज्लायनानै बिदिनो न' जों लुनायखौ नुनो मोनो आरो दासिम मालायनिबो बे बिदिनो दंफां दङ एबा बे थिंसा एबा। थिंखौ दोथाबनो थाखाय नांगौ जानाय। बे बाथथामखौ बिदिनो दासिमहालागै बे सोलिदों। आरो बिदिनो। बन, बन एबा बिदिनो दंफांखौबो बिदिनो दानख्लायनानै। एबा गोरान जानायखौबो बिदिनो दाननानै। मानसिया बिदिनो बन। ओंखाम संनाय एबा मैगं संनायफोरावबाहायो आरो ना नोंथां।
औ।
नोंथाङा आं बुंनायनि सायाव माबाफोर बुंनो सानदों नामा नोंथां?
औ नोंथां, नोंथां बुंनाया थारैनो सैथो दा नोंगौ जोंङो। दंफां होनब्ला जों औवाफोरखौबो हमना लानो हायो दा नोंगौ दिनै। औवाजोंनो माने नोंथां बुंनाय बायदिनो। गोबां आबाद मावनाय जायो जेरै औवा बाहायनानै बिदिनो औवाखौ खौ बैसां बानायनानै बिदिनो लेस्रा। भल, जिका, जोगोनार, लाव। बेबायदि माने गोबां मैगं-थाइगंफोरखौ गायनाय जायो आरो नोंथां।
औ।
दा आरो बेल' नङा जोंहा बिदिनो। औव जों गोबां बेसादफोरखौ जों बानायनो हायो जायखोनिखि जोंङो दिनैसिम। मानो बाहायफेराखै दा सोरबा, सोरबा बाहायबाय बिदिनो। गार्देनफोरावबो जों औवानि बायदिसिना। बिदि खुन्थिया बा गेटफोर बानायनाय समायना-समायना गेट। बानायना दोननाय जोंङो बेफोरखौ नुनो मोनो आरो दा। बे औवाजोंनो जों बाहायनाय जि बहि। बा बिजाब बेफोरखौ माने बिदि कारखानायाव लांनानै बिदि कागस बानायनानै बेफोरबायदि बिजाब महराव सोलायहोनाय बेखौ जोंङो नुनो मोनो आरो नोंथां
औ
दा अब्ला नोंथां जोंहा समा जाना फैबाय। जोंङो उननि समफोराव आरो आद्रा थाबनाय बिदि बाथ्राफोरखौ जों सावरायनोसै नोंथां।
औ जागोन दे गोजोन्थों नोंथां।